हेलौ
हेल' भाइ
ओय गदेर मा खबरलै?
खोनादोंना?
औ खोनादों
उम मा खालामदों?
नै ओरैनो दङ बिदाया ओमफाय मा खबर?
खबराथ' बिदिनो दङ गेजेरावनो माथो बोथोरफ्राबो बिराद गरम हाव हाव।
अ
हासो थान्दा दंखोमा?
औ
खोनादोंना?
औ खोनादों ओमफ्राय जाखांबाय नामा?
ओ जाखांबाय जानायाथ नै मा होनो मोनलायो माबासोमोन ओंख्रिया नाजों मै था
औ ओमफ्राय
नोंहालाइ?
नै आंहाबो बेनो थास' आइथिं ओमफ्राय अमा
अ अ
बेनोसै आरो बर नखरनि जानाय नालाय
बरफोरनि जानाय होनबाथाय यो ओंखाम गोजालाय बह बहा जानो
औ
ना बेदद थाखाथारनांगौ
नै आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो जाग्रा नालाय
उम उम उम
अमा होनबाथाय एसे मानि दस्रा जाथारो साननायफ्रा औ
ओमफ्राय जेरावबो बेरायहैथाराखै
बेरायनो मानि दामानि माथो समआनो मोनथ थाराखै बेरायनोलाय
अ बहाबाफोर बेरायहैनो माबा लादों नामा चिरांथा लादों नामा एसे उनफ्राव
हम नैबे गोलोम बोथोरनि बन्दफोराव आसामनिनो माखासे जायगाफोराव बेरायजागोन नामा बेफोरबायदि साननो होदोंमोन माथो
अ थांजायो आंबो बेखौनो सानबाय थादों नैबे बन्द समफ्रावनो आ नैबे बन्द गोलोम बोथोर बन्दफ्रावनो आंबो बिदिनो थांनो सान सानदोंमोन आ बोथोरफ्रासो मा जायो बेबो मोनसे खो- दा
बोथोरखौलाय मा बुंनो हानो आरो दा
गर गमबा गर गरमबा गरम अखा बा अखा बिदि जागोन नामा?
उम बोथोरानो सोलायलांबाय ना गोदोनि बायदि नंलिया दानिया एकदम माने जुद जा सार बाय
उम उम उम
माथो बिदुंआबो बानायायगासिनो दंथारो
बिदुंखौथ मा होनबावनो दिन बाय दिन बारायगासि-
नोंथां
आं उह
जोंनि आसामावबो ब्रैजि जौखोन्दोआानो थांबाय नामा
हम हम हम दहाय नायदोंमोन आंङो थामजिद ना थामजिस्नि
औ बेबायदिनो
बेबायदि जाबाय थायोब्ला
माबाया मा होनोम मोनलायो उम उम उम बेखौ होबथानायनि राहाया मोनसेल बे बिफां लाइफां गाय जों बेखौ
बिफां लाइफां गायनायखौथ' बहा मा बुंनो गेदेर दानिया माथ हनै बिफां लाइफांबो दान फायनानै बांसिनसो बिल्डिंफोरसो गिदिर गिदिर कारखानाखौसो लुगासिनो दङ
गोदोनि जुग गोदोनि जुग बायदि गैया गोदोनि जुगा
गोदोनि जुगाखौलाय सना जुग होननानै बुंजायोमोन आरो।
दालाय बहाथो गोद गोदोनि बायदि सम मोनफिनबावनो दानियानो मोजाङै मोजांसिन नागिरोबा नागिरदो
आं जुगा बिदिनो होनजाबाय माने जों सुबुं माहारिखौनो बुंनांसिगोन माने जोङो ओ माने जोङो आराम लुबैनायनि थाखायनो माने माराम जालां जोब आर ना
बेनोथ' मा गाज्रि जाबाय दा मोजां जोंनि सुबुंनि साननायानोथ'ना रनसाय दा जोंखौनो खैफोदाव खोलैफिनगासिनो दङ।
उम उम उम दा दावबायनायाथ' एक्जेक्टलि खाथिनि माबायावनो थांनांसिगोन गोजानाव थांनो हायाबाबो माथो होनबावनो गोजानाव थाङाबाबो खाथिनि
जोंनि आसामावनो गोबां बेरायनांगौ जायगा दङना दासिमबो जों बेखौनो बेरायजोबनो हायाखै
जोङो माने ओरैजाय ओ अखा हाबाय थाग्रा जायगाया मा जायगामोनलाय? बांसिनै अखा हाबायथा मौसिन राम ना
मौसिनराम मेघालयानिया
मेघालय ना आसामनि बेयो आसामनियानोमोन नामा बे मौसिनराम माबाया ओइ
आसामाव बोरै सोमोनदों आसामनि
आसामनिया मौसिन राम नगौना नङा मोन बियो
बि
ओम
आंबो बावलाय लांबायलै गेदेर
आंबो आंबो एसे कनफिउसन जाफिनबावबाय दा इदिनो जायो माने जोङो माबा से माबाबाय थाबासो थाल लाबाय थाबासो फैयो बेफोर
उम
माथो होनबावनो।
उम
उन्दुनो ओंखारबायमोन नामा नोंथ'?
उन्दुनालाय महाना ना उन्दुनो
उम उम
एसे बे आसामनि जायगाफोरखौनो नायनायदों।
उम-उम-उम एसे माने जायगा बेरायनायाबो मोजां माने गियानफोरबो मोनो। जायगा बेरायनायजों लोगोसे जिउ मानसिनि जिउ खुंनाया राहाया गुबुन-गुबुन उन जाथि जनजा थिनि जिउ खुंनाय राहाया माबायदि बेफोरखौबो माने जोङो नुनानै जोङो सोलोंनो हायो आरो।
उम उम उम
बेजोंनो लोगोसे गुबुन फ्रा जेरैबायदि हाजोफ्राव माबायदि थांनानै थादों आरो जोङो हायेनाव माबायदि थांदों बिसिनि फारागथि आरो जोंनि फारागथि बेखौ जोङो मोन नो हायो आरो।
उम।
बाने
उम।
जोङो मिथिंगानि समायनायाव जों गावखौनो गाव गोमोनोबो गोनां जायो बबबा बब
नोंगौ नोंगौ बेरायोबा जों गोब गोबां बाथ्रा मोनथि मिथिनो मोनो नुनो मोनो ।
एसेब्लाबो माने गोसोखौ रेजें रेजें मोनो आरो ना।
उम उम
माबायदि मोनो माने आं बिदि मोनो आरो माने गोसोखौ एसेब्लाबो हालखा माने जेरैबायदि माने रेजें मोनो आरोना।
नोंगौ नोंगौ गेदेद नोंगौ।
बेबायदिनो जिउआवथो बेसे बिसेबां माने दुखु लाबाय थानो एसेसो माने बेरायनानै गावनि गोसोखौ गोजो गोजोन होनायानो सन्थुस्थ' नङा होमबा? जिउआवथ' माने जिउआवथ' सुखु दुखुआहायो बयहाबो
दाबायनायनि दावबायनायनि गेजेरजों बेफोरो गासिबो मा जायो। दानसै दा जों गोदान गोदान बाथ्राफोरबो सोलोंनो मोन ना बेरायोबा दावबायोबा। ओंखायनो दावबायनांगौ।
दावबायनांगौ बिदिनो। बेरायनांगौ आंबो मानि बेरायनो मो जां मोनो गुबुना नोंबो बेरायनो मोजां मोनो जानांगौ।
आंनि थाखाय बेरायनायानो साबसिन गेदेद। बेरायनो आं साबसिन मोजां मोनो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै गोदान-गोदान जायगा नायनानै बैसोरनि हारिमुनि इ जायनोखि जानाय लोंनाय बिसोर माादि थांनानै बिसोरनि जिउ राहाया माबायदि बैफोरखौ बेरायनानै नायदिंनो मोनोब्ला ओरैबायदि मोजां मोनो आरो। आरो बेसोरनि हारिमुनि माखासे बिथिंफोरखौ सोलोंनो मोनबोबा ओरैबायदि गोसोआव मोजां मोनलाबो ।
ओं।
हाब हनै मा बुंबावनो गेदेर माथो बर'नि दासिमबो बायखेंदा नेर्सोन दिमाफुरसिमखौनो थांनो हायाखै।
अ थांनो हागोन सानसे। मानो हाया जानो।
उम।
आंबो नै बावाखै माने माखासे माखासे हायो माब माबानि लोगोफोरजोंसो थांफानाय जादों आरोना। इउनिभार्सि थिनि लोगोफोरजों माखासे जों थांनानै नायनाय जाबाय।
औ औ अ बिदिबा होमबा गेदेरा थांखांबाय?
थांबाय आङो। दाख्लैबावै माने मोजां नायनाया थ' माबायाथ' नेरसोनथ' दङ थिगैनो दङ। नायनो हागोन। बेरायनो हागोन आरो बेनि अनगायैबो माने डिमाफुराव बेल' नङा बेजों लोगोसे माखासे मानि कालसारफोरखौबो नोङो नुबोनो हागोन। बायदि बायदि। बिसिनि माने ए। माबाफोरखौहायो ओ जिउ खुंनाय राहाफोरखौहाय नायनान एसे माने मिनथिबोनो हागोन आरो आं माखास से जायगाखौ बेरायनो आद्रा थाबोबावदों
औ
ओ सम मोनोब्ला मानि माब्लाबा गोदान सम लानानै थांफिननो सानदों आङो ओरैनो । बेनि जायगाफोरखौ एसे माने नाय- समनि आंखाल खालावनो माने माखासे- जायगा बवाय माने नायबोजोबनो हानाय बायदि जायासै आरो
औ
उम
जागोन दे सम मिलायोबा आंबो थांगोन गेदेत खबर हरबानो जाबाय
औ थांजायो ज' थांना फैगोन ना बेयावलाय आरो बांद्राय बि-बिनिफ्राय बारा एसेबांबो गोजान जाया ना नोंनि इतसा जोंनि खाथियानो जायो बारा गोजान जाया थांजागोन
दे बिदिबालाय गेदेत खबरफ्रा मोजांसो बालाय औ दोनथ'लायनोसै औ-औ दे